हेल' हेल'। हेल'
हेलौ
खोनादों।
खोनादों।
मा खालामदों दालाय?
दङ उनदुनानै ।
ओम ।
फाय
ओमफ्राय नोंस्रा खेथि खालामो होननाय मोनदों नोंलाय खोनायाखै? हेल' । नोंस्रा खेथि खालामो नामा होनदो रे?
जोंहा माइ गाया गोरान खेथि खालामो।
हा गोरान खिथि
ओम ।
बुजियाखै आं माने । डाइरेक्ट फोनो हायो नामा?
नङा माने ओ थास' गायनाय हालदै गायनाय । बेफोरबायदि आरो ।
न'आव हारसिं गायो ना माबा गाया?
नआवनो गायो।
उम।
नोंस्रालाय?
जोंहा आबैयासो गायोमोनलै । आबैया आबैयाथ गैला दा बारा थेनसन गैला दायो।
मा गायमोन?
ओइ नारजि आरि बिदिनो आजखा आजखा नराजि गायो
नारजि?
उम फोयोमोन फोयोमोन।
नारजि ना फाथो।
औ र नारजि नङा नारजिया नोब्रा।
फाथो फाथो। गोरानखौ सो नारजि होनो।
औ।
ओमफ्राय
ओमफ्राय र' ओमफ्राय मा खालामो ओमफ्राय फादथा गैला।
फादथा गैला।
जाहा आगोलावसो खिटि खालामोमोन। दायोलाय खालामला। माइनि खेथिब्रा।
माइ गायो माइ गायला होमबा नोंसा?
ओहो गोदोआव आगोलाव गायोमोन। गोदो माने दायो। दायोथ बिदि खेथि खालामनायानो जायालै।
ओमफ्राय। उम।
आगोलाव माने माइ हा दोंसाबोमोन बेयावनो खामोमोन। ओमफ्रायलाय। गैला दायो। नोंलाय गामियाव थाबा माइ साय गायो ना गाया।
माइ गायोमोन दा हाजिरा।
नोंसिनिथिं बेसां।
जोंनिथिं हाजिरायाव तिनस दांलै सानसेयाव।
ए।
देेरस आदा बेला।
औ बेखौनोथ आसरिद जादों आं मा तिनस ब्रा होननानै। देरसलसो।
उम।
ओमफ्राय खोथियाफोरालाय माबायदि? उम।
थियालै। आखा हिसाब फुयो आं फुनो रोङा।
एखन्थ थारसेयाव बेसे
जोंनिया थार हिसाब फुवालै।
आखायाव बेसांथाय मिथियालै। थांनाय बोसोराव। थाखा नामा मोनदां थांनाय बोसोराव।
आखासेयाव साद थाखा। नंगौना नङालै?
नोंगौ। थांनाय बोसोरावनो सात थाखा जादो।
होमबा दसथाखा बालाय सयथायाव साथि थाखा जाहै स्रागोन माथो।
मा? आखासेयाव आ आखा नैदों।
एखोलाय मिथिदोंंब्रा आं
होमबालाय माथो बा थारसेयाव बेसां जागोन सानदो?
आखासेयाव जुदि दसथखा बाना
दसथखा नङालै।
हात थाखानि जायगायाव जुदि दस थखा जायोबालाय बियो साथि थाखानो जाहैगोन दा।
उम थारसेयालाय खैथा थायो?
दाइनथा
सयथा
औ उम
आं फुनोनो रोङा खोथिखोनो फुनोलाय रोङो रोंनाया ओमफाय फुनोलै रोङो रोंनाया बुनो रोङा
ओम
नों रोङो?
अ फुयोमोनदां दायो इसां जोंनिथिं रेडि जाथवाखैथ थांनाय बोसोरफोरावबो फुदों फुनायालाय खोथियाखौ खोनादों?
मा होनदों?
थांनाय बोसोरफोरावबो फुदों आं होनदों रे खोथियाखौ फुनायालाय जोंनिथिं सल्लिस थाखा थारसेयाव।
ए
थारसेयावबो आटा थायो सलिस थाखा जोंनियाव जोंनि सैथिं थार हिसाब हमो गासैबो खोनादों उम खोनाया
माइखौलाय सानसेआव खैबार गायो
सानसेयाव खैबार गायो माइ खोलाय माबाफोरा बेलेसि
फुङाव खोन्थिया बेसेबांबा टाइमसिम खोनसे गायो
पासतानिफ्राय सयतानिफ्राय दसथा खोनादों पासतानिफ्राय नौथासिम गायोमोनदांलै
बेर बेलासि बेलासिबो खोनथामलायना नोंसोरनिथिं
खोनादों
ओम
आङो सि एफव हांनायनि सिगां सिगां थांनाय बोसोरफोराव खनसे फुना गलाङोमोन आरोना मा होनगोन पबाथ' एकथाखे जायो दा आङो माबा फुङाव हतथासो गुसिगोन दसथा एगारथा फोरालागि अ फ्रस बायगथ फ्रेस जायो मान आरो
सिए सिएप आवलाय मा खालामनो
टिचार
हा
फोरोंगिरि
खोनायाखै
खोनादों
मा होनदों
फोरोंगिरि फोरोंगिरि फोरोंगिरि
दिनो थांनाय थांनाय बोसोराव
औ औ।
आंलाय नुवासै माथो नोंखौ।
मिथिलाबा ओमफ्राय खोनादों?
उम।
ओ मा होनगोन?
हा।
अनला खारै संनो रोंना रों
अ। आं रोङा।
आङो सोंबाय थायोथ' हस्टेलाव अनलाखौ।
अन गुन्दैखौ लाबाला बैयाव अन उन्दै गैयाब्लाबो माइरंखौ दैयाव सोमबाय। माबा ओम।
माइरंखो नों जाय जायाखै होनबानो जाबाय हा। माइरंखो माइरं नों जाया जायाखैबा नों जायाखै होननानै बुंहरबानो जाबाय होनदो रा आंखो।
उम।
फार्स्टआवनो माइरंखो दैयाव सोमबाय।
उम।
सोमनानै माहाय थुरसियावनो बोरलाना होनानै फोरानबायथ'। दैखोसर दैखो माहाय सरबायब्रा। ओमफ्राय दसे बिदि बि थानानै। थक्सि होनो दा
उम्
थफसि। आव दिहोबाय। थुरसि नङा थखसि सोलिया सोलिया सोलिया।
बै बे दालि खाटा मा माबायालै सागं ना मा होनो?
ओ दारिखो तारकि होग्राया?
बेदों माबाना होबा एसामिसाव राभायाव दा
हा?
अमप्राय दे।
ओमफाय देखांनायनि उनाव मेगंखो आधामोन होनानै बिखो गुन्दैखो होना होयो रे होमबानिया बिदिनो जाबाय अनला।
मा मा होआ? दे दैयाव डाइरेक्ट अनलाखौ माबा नानै खारै होबाय। माबाबाय।
औ नांथादोंमोन औ जाबाय। औ खोनाबाय। औ खोनादों।
उम जाबाय दा? उम
औ खोनादों।
जाबाय दा?
हा
दा जायाखै जाबायना जायाखै आं खिथानायाव।
उम जादों जादों। ओमफ्राय खोनादों?
उम
हेलौ
बुं
नोंथां
येस
अमा फिसिनायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
अमा
स' खोनादों जोंहा टाइमा जाबाय स' जों दायो कलखो दाननाया जासिगोन ना? औ दे।